नोंथां हेल' नोंथां अ खोनादों नोंथां दासो ओ ओ नोंथां नोंथाङा दा मा हाबाफोर माबा मोनसे हाबाफोर मावदों नामा नोंथां?
नोंथां आं मावनायाथ' जेबो मावाखै नै ओरैनो दसे जिरायलाबायनासो दङ।
औ नोंथां नोंथां बिदिबा नोंथाङा ओ सानसुनि जानाय आदारखौ जाखांबाय नामा नोंथां?
औ जानायालाय जाबायमोन नोंथां।
अ मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
ओंख्रियाथ' जोंना दाउ ब्रयलारजों आलुसोमोन नोंथां। नोंसिनालाय मा ओंख्रि नोंथां?
अ नोंथां आंबो जोंनाबो बिदिनो ओ जोंनाबो अमा बेदरजों मेवायसोमोन नोंथां।
अ गोथावआनो माथो।
नोंथाङा ओ नोंथांनि खबरफोरलाय दासान्दि माबोरै?
खबराथ' बिदिनोसै मोजाङानो होनजाबाय। नोंथांनालाय माबायदि खबरा? औ नोंथां ओमबा त' थाथ' दैज्लां बोथोर माइ
ओ गायनायानो गायखांथ'खै नोंथां। नोंथांमोनहालाय?
अ।
खोनादोंना नोंथां?
हेल' खोनादों?
औ खोनादों नोंथां। हेल'। खोदोंना खोनायाखै नोंथां? हेल' नोंथां। हेल'।